हेलौ! खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना?
हेलौ!
खोनादोंना नों?
हेलौ-हेलौ! खोनादोंना? हेलौ! औ-औ नोंथां खोनादों औ। औ ओ नोंथाङा ओ‌ दसे सम होनो हागोन नामा रायज्लायनो?
औ
औ ओ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों ओ। फन खालामनाय जाबाय आरो बे आयदायानो जाहैबाय बर' गामि।
औ-औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायनोना आं जागायग्रोनो?
दे नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो।
औ-औ दे नोंथां बिदिब्लालाय आंनो जागायग्रोसै नङा होमबा? औ-औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ ओ जोंथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां बर' हिसाबै बर' गामिया माखौ होनो। ओ बर' गामिया जाहैबाय ओ जायफोर ओनसोलावहाय बर' हारिनि सुबुंफोरा थायो बे ओ गामिखौनो जोंनो बर' गामि होनना बुंनाय नङा होमबा नोंथां औ बर' गामिया गमामायै बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन मिथिंगायारि माखासे सोरगिदिं आ बिथिंनि गेजेराव आ गोसारनानै थायो जेरै हाजो हालानि सेरफोरावहाय दैमा-दैसाफोरनि सेरफोर रावहाय बेबायदि जायगायाव मानि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोनो मोजां मोनो मोन आरो आरो दासिमबो जों नायबा नुयो नोंगौ बर'फ्रा बेबायदि जायगायावसो ओ ल न' लुनानै थायोबा ज'-ज'यै संसार जायो आरो रायजो जायो। ओ जेरै जों दा नुनो मोनो ब्रह्मपुत्रनि जे आफां ओनसोल ओ जायखौ जों आसाम बे आसामावबो बर'फोरा बे बिनो ग्रोम ग्रोम बायदि जायो बेयो जाहैबाय ब्रह्मपुद्रनि आफाङावहाय जाहाथे दैफोरा मो जां मोनो नालाय ओमफ्राय आबाद मावनो मोजां जायो बेबायदिनो दैनि आंखाल गैयै जायगाफोरखौहाय बासिनानै लायो आरो बर' फ्रा आरो बेबायदियावनो रायजो जायो दा बेनिखायनो औ बर' गामिखौ जों नुयो मानि बांसिन बर' गामिफोरा बिदिनो हाजो सेरनो दै सेरनो हाग्रा सिं सिं बिदि जेरावाय बिफां लाइफां मैखोम थायो दै थायो हाजो सेर जायो बैबायदि ओनसोलखौ बर'फ्रा रायजो जानानै थाखाय बासिनानै लायो आरो आरो बेबायदियावनो बिसोरो गामि बसायनानै लायो आरो बिदिनो रायजो जाबोदों। जों नुदों बर' गामि होनना बुङोब्ला माखासे ओ नागारनो हायै बाहागो जेरै आबाद मावनाय जिहेथु बर'फ्रा ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि
नंगौ।
बिसोर गिदिं मिथिंगायाव मोननाय माखासे मैगं-थाइगंफोरखौ बिसोर जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो हाग्रायाव मोननाय गोबां मैगं-थाइगंफोरखौ सिनायो आरो बिदिनो जोङो जानो रोङो बेबायदियैनो बर'फ्रा आबाद मावनानै मोननायनि अनगायैबो गोबां हाग्रानि माखासे मैगं-थाइगंफोरखौ खांनानै जानो रोंगौ आरो दानि जुगावहाय जोङो नायोबा नुनो मोनो गोदोनि रुजुनायावहाय मानि फ्राय मैगं-थाइगंफोरखौहाय जोङो न'आव गायनानै जायो गोदोनि दिनावहाय बुंनो थाङोब्ला बर' गामि होनोब्ला जोङो ओ हाग्रा बंग्रा बे मोननाय मैगं-थाइगं जेरै दिंखियाफोर लाफा सायख' मान्दे बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं दङ नङा होमबा नोंथां बेफोर खौ जोङो नागिरनानैहाय ओंख्रि बेबायदि जालाय लायोमोन नाथाय दानि जुगाव थ' एफाराब हाग्रा ओनसोल गैला नालाय खम जालांबाय दङ दाबो खिन्थु गोबां जायगाया खम जाबाय आरो मानोना बर'फ्रा दा टाउन एरियायावबो थासै गोदोनि दिनाव बांसिन गामि जोबसोमोन नालाय दा टाउनबो जाबाय बेनिखायनो मा खासे ओनसोलफोरावहाय मा मैगंफोरखौ बायनानैसो जानो गोनां जायो। दा बेनि थाखायनो मा गामियाव थानाय माखासे जा सुबुंफोर दङ दा बर'फोर बिसोरो फ्राय गावनि न' बारिफ्रावनो ग्रोम ग्रोम मैगं-थाइगं गायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो बे गायनाय मैगंफोरखौ टाउनाव थानाय सुबुंफोरनोबो फानहरो दा बर' गामि होनना बुङोब्ला जोङो माखासे सिनारिफोरा गोसोआव डाइरेक्ट फैयो आरोना जेरै बिफां-लाइफां सारि सारि साखोन सिखोन ओमफ्राय बिदिनो हालेवनाय माइ गायनाय बेफोर नुथायफोरखौ जोङो बर' गामि होननाय लोगो लोगो जोंनि गोसो सिङाव जाखारफैयो नङा होमबा नोंथां? बा जों मिथिगौ जे बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारिखायनो बेफोरबायदि ओ सिनारिफ्रा जोंनि गोसो सिङाव फैयो आरो जोङो बर' होननाय लोगो लोगो। जेरै माइ गायनानै जानाय हालेवनाय बेबायदिनो ज' ज' खामला माव माबा सावरि बादालि जालायलायनाय ना हमलायनाय बेफोर थासारिफ्रा माने बर' गामियाव जों नुनो मोनो आरो आरोबाव बिदिनो बैसाग दान फैयोब्ला बैसागु रंजालायनाय बेबायदिनो गोबां माखासे फोरबोफोर दमासि मागो बेफोर फोरबोफोरखौबो जोङो बर' हिसाबै फालिबोयो आरो आरो बर' होननानै बुङोब्ला बर'नि गावनि हारिमु जे गामसा गाननाय दख'ना गाननाय आरोबाव बिदिनो जोङो न'खर न'खर नुयो सि दानाय। बेफोर गासैबो हारिमुजों लोगोसे ओ जोङो थांनानै थानायाव माखासे मावनायफोरा जोङो ब बर' गामियाव नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ दा दा बर' गामि होनना बुङोब्ला बेनो जेरावहाय माने बर'फ्रा मैखोमै ज' ज' रायजो जादलायो आरो आबाद मावनाय बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय। गोदोनि दिनावथ' जोङो नुनो मोनो माने बिदि रावबो खामला खामला मावलायामोन। नाय बेफोर एसे खममोन गोदोनि दिनाव माने। बयबो सावरि बादालिसो जालाय लायोमोन नालाय ज' ज' माबा मोनसे खामानि जायोब्ला बेखौ ओ न'खराव थांनानै हेफाजाब होलायनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हाबा खेराइ जाबा। ज' ज' थांनानै हेफाजाब होलायनाय मानाय नाथाय दानि जुगाव एसे सोलायबाय आरो बेफोरखौ जोङो ओ सावरि जानाय माबा माबि बेफोरखौ नुनो थांलिया बांसिनै फै था थाखा फैसानि थाखाय सो जासेै खामला मावनाय हाजिरा मावनाय बेफोरखौसो नुनो मोनसै आरो। दा आङो बर' गामिनि सायावहाय बे फंनैसो ओ नोंथांनो फोरमायना होबाय मा खासे अ नोंथांनिफ्रायबो खोनासंनो थाखाय आङो नोंथांखौ फंनैसो बुंनो खावलनाय जाबाय आरो ना।
नंगौ थारैनो औ। औ जोबोद मोजां नोंथाङा जाबायदि बर' गामिनि सोमोन्दै बेखेवनानै होलांबाय। जोबोद समायना मानो होनबा बर' गामि होनबाथाय मोनसे गोसो बोनो हानाय जोंहा बेहाय हाब नानै दङ दा बर' गामि होनोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो गोबां खोनाबोदोंबो नुबोदों।
औ।
दै लारि लारि फाथै सारि सारि ना नोंथां औ। थाइजौ खान्थालनि बारि बेफोरबायदि मानो होनबा
बर'फोरा फिथाइ सामथाइ मिथिंगायाव थानाय हिसाबै फिथाइ सामथाइखौ जानो बिराद मोजां मोनो। दा बेखायनो बेफोरबायदि बिफांखौबो गायनानै लानो गोरों। दाथ' सिजेन जेनेबा फिथाइ सामथाइनि जेरै लेरख' बेजों
औ।
खान्थाल थाइजौआ एसे सिगां जोबनानै थांबाय। लेसु एसे जोबनानै सिगां जोबनानै थांबाय दा आनारस दा बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि बर' न'खर न'खर नंजोबाबाबो गामियाव जों मोननो थाङो आरो गामिनि हाथाय बाजाराव जों बेफोरखौ बायनानै जानो हायो आरो दा आं बे खौसो गोसोखांदों बर' गामि होननाय लोगो लोगो सिगां समनि खोथाखौ नायोब्ला बर'फोरा राव गामि बिथोराव थायोमोन नालाय
नगौ नोंथां।
बेसोराव माने हान्थामेलानि थाखाय गोबां माने उसुबिदानि गेजेरजों सोलिनो गोनां गोनां जायोमोन आरो बर'फोरा जेराव लामाफोरा मोजां मोजां नङामोन मोसौ मोसा लाबोनो थाखाय सुबिदा नङामोन। नाथाय बे जुगा जोबनानै थांबाय समजों लोगोसे दा आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो जोंनि हादाबसानि सिङाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव ओ जेरै कारेन्टनि बाहायथिया सौहैबाय लामाफोराबो मोजां जाबाय नङा होमबा दा बेनि थाखाय जोंनि बर' न'खरफ्राबो साबसिनै समायबाय न'फ्राबो खोमसि खोमलाव नंला गोदोनि बायदि साथिजों फिसा अरनि गेजेराव ओंखाम जानाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बा लेखा बिजाब फरायनो गोनां जायोमोन दा बेफोर दिना बर' गामिनिफ्राय गोमोरनानै थांबाय दा मोजांनिफ्राय मोजां दिन सफैबाय बर'फोरनियाव गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'फ्रा खामानि मावनायनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरो माने साबसिनै समाय होबावबाय आरो बर' गामिखौ थांलाय फैलाय लामा दिवहा दिउहा दै बार खारनो थाखाय जोंहा दालां नङा हब्ला गोदो बेफोर दैमा बारनोबा जोबोद खस्थ' जायोमोन साइकेल गारि मथर थांनो बिराद उसुबिदा सिगां समाव मोसौ गारि खौ बारहोनो गोनां जायोबा बाजाराव लांनो मुवा बेसाद जुदि फाननो गोनां जायोबा दै गिदिराव बिराद जाहामेला जायोन हमना ला फाथोफोर जुदि फानहैनांगौबा गोरान बेसाद माइ बेसाद माइफोर फानहैनांगौबा गोरानफोर दा बिसोर दैयाव सिनानै जोङो बाजाराव लांब्लाबो माने नांगौसिबां बेसेनाव मोननो हायामोन आरो। दा आथिखालाव जोबोद मोजां जाबाय जे बयनिबो जायगायाव जेरावबो बर' गामिया जे जोंबो माने समायनाखौनो बुंबावनांसिगोन साबसिनै मानो होनबा जोंनो नांगौ मुवाफोरखौ जों लानो हाबाय नङा होमबा आथिखालाव थ' गोमफ्रोमबो गामियावनो साइकेलनि जायगायाव बाइक स्कुटि
नंगौ नंगौ नोंथां।
गेजेरावबो दंसै नङा होनबाल दा?
नंगौ नोंथां।
औ दा नंगौ बेयो बर'फ्रा मोनसे खोब आबादारि हिसाबै गाव गावनि न'नि साखाथि फाखाथि बागान बारि गायो। आरो नोंथाङानो बुंखादों माइ दुब्लि थायो बेजों लोगोसे माइ दुब्लिनि गायखांनायनि उनावबो जों माखासे आबादफोर मावो जेरै दालि बेसर सबाय बेफोरबायदि माने आबाद मावनानै माने बर'फ्रा माने खुब बेस्थ' थायो आरो गावनि जायगा ओनसोलाव बेबादिनो
नोंगौ नोंथां।
माने हाबा सिथिनफोर सिजेनफोरावबाबो जोङो ज' ज'यै जोङो गाजा गोमजायै मदद होलायनायनि गेजेरजों होबा खुंनानै होयो जेनेबा ओ न'खरनि उसुबिदाफोर जायोबा गावजों गाव मदद होलायो दा बे फोरनो जोंनि बर'फोरनि खुब माने समायना आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ नोंदां दा सावरायनाया समाबो जाबाय। फिन उनाव बेबायदिनो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिं खालामनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर होनानै गोजोननाय जासिबाय नोंथां। गोजोन्थों।